अ हेल'। औ खुलुमबाय, औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
मोजाङैनो दंना नोंथाङा?
दङ' नोंथां दासान्दि मोजाङैनो दं।
नोंथांखौ दङ' मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांखौ कल खालामनायनि थांखियानो जाबाय मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा उदां दं ना?
औ दङ' नोंथां, सावराय जायो दे।
अ अब्ला जोङो आबहावाखौ लानानैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथां।
ना आ।
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय जेरै बिफां लाइफां बिदिनो जिब जुनार दावसिन दाउला
औ।
हाजो हाला दैमा दैसा गासैबो लानानै
औ
मोनथिय नंङा होमबा नोंथां अर्थत आबहावानि सिङाव आबहावानि सिङावनो बेफोर गासैबो थायो।
नंगौ नंगौ।
दा जोङो दिनै नुबोगासिनो दङ हथार गोदोनि। आबहावानि थासारि आरो दिनैनि आबहावानि थासारि हयथ' बिनि गेजेराव जोंङो गोबां सोलाय सोल' जाबोनायखौ नुनो मोनदों। दा बे सोलाय सोल' जाबोनायाव जोङो मानसिनि जौगाबोनायनि थाखायनो होननानै बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
उम नंगौ।
सुबुं माहारिया जेसेबांनो दावगाबोदों एसेबांनो आबहावाया सोलायबोदों सुबुं सुबुं माहारिया जेसेबांनो दावगादों एसेबांनो दिनै जोंङो गोबां मिथिंगायारि दैमा दैसा बायदिखौ जोंङो हवा जाबोनायखौ नुनो मोनदों अर्थात बिनि फोजोबस्रांगिरिया मानसियानो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
उम जेरै सुबुं अनजिमायाबो बांदों बे सुबुं अनजिमानि बांनाय नि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखायनो दिनै मानसिया गोबां बिथिंङाव
गोबां जबरदस्त हयथ' मानसिनि गोनांथि बेखौ सुफुंनो थाखाय मुवा बेसाद बरननायखौ जों नुदों आरो जेरै गाहायै इन्डास्ट्रिफोरखौनो बुंनांगोन इन्डास्ट्रिफोरा दिनै सुबुं अनजिमा बारायनाय लोगो लोगो सुबुंनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय इन्डास्ट्रियाबो फारि बारायबोगासिनो दंङ
औ।
बे इन्डास्ट्रि बारायनाया बेराफारसेथिं सुबुंनि गोनांथिखौ सुफुंदों बेराफारसेथिं आबहावाखौ गाज्रि खालामदों नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो दिनै जोंङो नुनो मोनो बे इन्डास्ट्रिफोरा बारायनायनि थाखायनो एबा कलकारखानाफोरा बारायनायनि थाखायनो दिनै सानफा एफा बिदुंफोराबो बारानि सायाव बारा गोसा जालांगासिनो आरो बेनि ओ जि गाज्रिनि फिथाइ बेखौ मानसियानो मोनजाफिननो गोनां जादों नंङा होमबा नोंथां? दा बे बिथिङावनो बे बिथिङावनो नोंथाङा आ बे आबहावा गाज्रि जालांनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? मा जाहोननि थाखाय जालांगासिनो?
औ। थारैनो। जोङो जोंनि दा आथिखालनि जि बारहावा। जोंनि बे बारहावाया गोदोनि बारहावानिख्रुइ गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनदों।
जोंनि जि गुबुंले बारहावा जानाय, बेनि जि जाहोनफोर दा बेखौ नोंथांङा एसे आगोलाव बुंनाय बायदि
जि कलकारखाना बे कल कारखानानि जि बिबां सुबुं अनजिमाखौ बांनाय लोगो लोगोनो जोंनि सुबुंनि गांनाय उखैनाय बेखौ सुफुंनायनि थाखाय जोंङो सुबुंनो नांगौ जिनिसफोरखौ सुफुंनो थाखाय गोबां कलकारखाना गायसननायनि गेजेरजों बेखौ सुफुंनायनि जि राहा बेखौ खालामनाय जादों। नाथाय बे कलकारखानाफोरनि फ्राय जोंहा सुबुंङा फारसे साइडजों मोजां जादों एबा लाब जादों, नाथाय! फारसे साइडजों। जोङो बेयो जोंनि थाखाय खहाबो जादों।
नंगौ नोंथां।
जोंङो फारसे साइडजों कलकारखानानिफ्राय मोननाय। जायखिजाया मुवा बेसादजों जोङो जोंनि जि न'खराव गोनांथि जानाय एबा सुबुंनि नांगौ जानाय बेखौ जों सुफुंनो हादों। नाथाय जोंनि जि कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय जि इन्धन गेस
उम
दा बे इन्जन गेसफोरनिफ्राय जोंनि सुबुंङा हां लानायाव जोंनि अक्सिजेन बोनायाव।
उम।
बियो गोबां जोंनि सुबुंनि जि हां लानाय बेजों हाबफानानै
उ
गोबां जोंनि देहायारि जि खहा बेयो सुबुंनि फारसे जादों।
नांगोन
आरो बियो जोंनि बिफां लाइफां गोबां जोंनि बिफां लाइफां आगोलनि बायदि जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्राव
उ
खोब सोमखोर सोमखोर दंफां लाइफां गोदोफोर जोङो नुनो मोनोमोन।
नंगौ।
नाथाय आथिखालाव बेबायदि दंफां लाइफां जोङो गोबां नुनो मोननाय गोरलिया
नंगौ नोंथां।
जोङो मानसिनि अनसिमाया बांदों जोंनो मानसिनि हां लानायनि अक्सिजेननि थाखाय जोंनो दंफाङा जिहेतु अक्सिजेन जोंनो होयो।
उम
बिफांफ्रा जोंनो जिथुखे अक्सिजेन होयो दा बे बेलायाव जोंनि बिफां लाइफांफ्रा दंफांफ्रा गोबां जानांगौमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि सुबुं माहारियानो गावनो गाव जायनिफ्राय जोङो
उम
जोङो
थारैनो नोंथां।
बांसिनानो
नंगौ नोंथां ओ
गोबां मोनसे बेनिफ्राय अक्सिजेन मोननो हागोन
थारैनो
जोङो दंफांखौ दाननायाव सहस गायनानै फेदेरनानै बेखौ सा खालामनानै बेनिफ्राय जोङो साया सायख्लुमबा अक्सि बेनिफ्राय जोङो गोलाव सम नांगौ जायो।
नंगौ नोथां।
बे लेखायैनो ओ जोंनि जि मानसिनि आखलफोर जोंनि थांना थानायाव जि मोनसे आखलखौ लानानै मानसिया थांना दङ दानि नांगौ जानाय जि मुवाफोरखौ मोननो थाखाय जेरैबायदिहाय कलकारखाना गायसननाय जोङो दंफांखौ बन खालामनो दाननाय बा बेखौ जोङो कार्ड बाटाम खालामनो थाखाय दाननाय बेयो गोबां जानायनि थाखायनो गाव गावनो गावनि ओ उसुबिदाखौ मानसि माहारिया गाव गावनो खालामनानै लाबोनायखौ बायदिखौ आं नुयो आरो।
अ नंगौ नोंथां आरो ओ नंगौ नोंथां। आरो बे ओ आबहावा गेब्रेंनायखौनो फिन गोग्गोआव लाफिननो थाखाय सरकाराबो गोबां मावथांखि लादों बेखौ बेथ' जों मोनथियो नङा होमबा नोंथां।
नांगौ गोबां मावथांखि लादों जेरैहाय जोङो बा जुनाव जोङो आबहावायारि सान मुलुग नाङाबो ओरै सानबाय होननानै फोसावनानै ओ सोरखारा बेख खौ दंफां गायनायनि जि हाबाफारि बेखौ लाबोहोदों दा बेनि अनगायैबो गोबां मटर गारि जाबाय।
ओम
साफा मानसियानो गंफा गंफा गारि जेरैहाय बाइकआथ' थाखाबायानोसै साखा खब्रैनि गारि
ओय
साफा साफा मानसियानो गंफा गंफा गारि न'खरसेयावनो गंनै गंथाम गारि बिदिहाय गोबां जाबाय गोदोनि समाव नाथाय बेफोरबायदि ओ गुबुंले थङा गुनाय बिदि जिनिसा खममोन जोङो साइकेल सालायोमोन
साइकेल सालायोमोन मेरला नारोमोन
दा बिदियाव जोंहा जोंनि जि आबहावाफोर बेफोरो ओ गुबुंले जायामोन आरो
दा गोग्गोयै थायोमोन आरो ना नों
गोगैयनो थायोमोन औ दा बेनो होनथां
उम थारैनो अब्ला जों बुंनो हायो बे आबहावा गेब्रेंनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय मानसियानो नङा होमबा नोंथां मानसिखौनो बुंनांगोन जों
मानसियानो
जायनि थाखाय बेखौ औ
औ
जायनि थाखाय बेखौ दिनै जोङो ओ गोग्गो खालामफिननो थाखाय सरकारा गोबां मावथांखि लानायनि अनग अरायबो फरायसालिफोरावबो फरायसाफोरा जाहाथे उन्दैनिफ्रायनो आबहावानिफ्राय फारसे सांग्रांथि जायो बेखौ नोजोर बोनानै हयथ' फराफारिफोराव सोनायखौबो जों नुनो मोन्दों नङा होमब्ला नोंथां
औ औ औ गोजोन्नाय थाबाय
दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो
औ दे